औ।
औ नोंथां।
औ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दंना?
औ नोंथां फ्रियानो दं।
अ अब्ला आं नोंथांजों मोनसे थफिकनि बागै सावरायसै
औ।
ओ नोंथांमोननि ओनसोलथिं ओ जेनेबा मा मा फिफां मोनो ओमफाय जेमबा बेफोर फिफांजों ओ मा मा बानायनाय जायो ओमफाय फिफांखौ जेमबा माबायदि ओ गायनानै माबोरै जेमबा माय फिफांफोरखौ जेम मा मानि थाखाय गायनाय जायो सोरबाबा ओमफाय बे बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनानै खोन्थादो।
औ ओरैनोथ' फिफां होनना बुङोब्ला बिदिनो जोंनि एरियाथिं आरोना गय खान्थाल थाइजौ अ थालिर ओ गाम्बारि
औ।
गाम्बारि नो मिस्तां लाइदलर भिजा लेर ख' लिसु आदुमब्रा बेफोरबायदि फिफांखौ जोंनि एरियावनो मोननाय जायो आरोना। ओरैनो बुंनो दांब्ला बिदिनो साल, सिगुन सिसु बेफोर बिफांफोरखौ जेन'बा सिगांङाव मोनोमोन खिन्थु दाम मोननाय जाला बारा
औ।
एसे एसेल' मोननाय जायो आरोना आरो जेन'बा जोंनि एरियाव मोनग्रा फिफांफोर जेरै गय गय फ फांफोरखौ जों गोल्लैयावनो बे फिथाइखौनो मजा जेन'बा हायाव फबनानै बि खिलि होनाय जायो आरोना बे जेला फुलि फिसा जाबोयो होमबा बेखौ गायस्लाय गायस्लाय दोननानै जेब्ला एसे गिदिर जायो अब्ला बेखौ जे जायगायाव गायगोन बे जायगायाव दोननाय जायो आरो ना गायनानै मानोना जोंहा बिदिनो सुबुं माहारिया सोरबा सोरबा बिदिनो गय फुलि गय बागान बिदि बानायनानै गावबा-गावनि जिउ राहा लामा खुंनाय दं आरोना मानोना गय बागान गय फाननानैल' फैसा नङा माने गय बिफां फाननानैल' नंङा आरोना बे गय फिथाइ फिथाइबो मोनो नालाय फिथाइखौ फाननानैबो रां आरजिनो हायो आरो ओम ओमफ्राय खान्थाल खान्थाल होननानै बुङोब्ला बिदिनो जेनबा खान्थाल बिफांखौथ' जों गाजा बेगरनिफ्राय गाजा खिलया ना
औ।
इफोरखौ जों जेनेबा गायनानै गिदिर गिदिर देरनानै जेनेबा खान्थालाथ' फिसयावनो जानाय जायो खान्थाल ओंख्रिखौ खान्थाला फिथाइ होयोब्ला खान्थाला गोबां बुरजा फिथाइ होयो।
औ।
आरो जल'फि जल'फियाबोथ' बुरजायानो फिथाइ होखायो बैग्रियाबो आरो जों बिदिनो फिफांफोरखौ जेरै साल, सिगुन बेखौ आं दहाय सिगाङाव बुंदोंमोन ना
ओम।
ओ बेफोरखौथ' सिगां समाव बिदिनो बाथाम, थगथा बेफोरबायदि बाननायाव बाहायनाय जायोमोन आरो बे मानोना बेफोर बिफांफोरा गोबां गोबाव गोबाव जोरोम नालाय
औ।
आ बेफोर गोबां गोबाव गोबाव सोरनायनि थाखायनो ओ बेफोर बिफांफोरखौ साल, सिगुन बेफोर बिफांफोरखौ माबा बाथाम थ'गथा बेफोरबायदि बानायनायाव बाहायनाय जायोना ओरैनोथ' जोंनि एरियाायाव मोनग्रा जेन'बा गाम्बारि जिया, मिस्थां बेफोरबायदि बिफांफोरखौबो हानाय जायो हानाया बाथाम थेवबो बारा गोबाव जोरनायखौ जों नुनो मोना खिन्थु खोरखि दरजा खोरखि दरजा बानायनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरोना
औ।
बेफोरजों। मानोना गोबां सुबुंफोरानो बिदिनो फिफांनि बागान बेफोरबायदि बानायनानै थांनानै थानाय दं आरोना
औ।
आरो बिफां -लाइफांफोरखौ जेन'बा दानफायोब्ला दानफायनानै जेन'बा फांसे दानफायोब्ला बिदिनो बिनि जायगायाव बिदिनो फांब्रै-फांबा बेफोरबायदि गायनानै दोनोब्ला मोजां जायो आरोना जोंनि आब हानि थाखाय आरो जों सुबुं माहारिनि हां लानायनि थाखाय
उ नोंथाङा जेनेबा थाइौ बिफां जेनेबा थाइजौ बिफांखौ जेनेबा ओ थाइजौ बिफांखौ माबोरै गायनाय जायो ओमफ्राय ओ बे बे जेनेबा थाइजौ बिफांजों जेनेबा जोङो जेनेबा थाइजौआथ' गिदिर जायोना नोंथां। जेनेबा बेजों मा मा बानायो जेनेबा एसे फोरमायना खोन्थालाय।
ओरैनोथ' थाइजौ बिफांखौ बिदिनो थाइजौ फिथाइ फिथाइनि बेगरा बे बेगरखौसो जों
रज' होग्रोनाय जायो आरोना बिग ओमफ्राय मोजां जायोबा बे फुलिफोरखौ जों गायनाय जायो। आरो बेफोरो देर दोखोन देर दोखोन देरोबा बिदिनो फिथाइ होयो।
औ
गोबां फिथाइफोर होयो बेजों गोबां सुबुंफ्रा बिदिनो फाननानै रां आरजिनो हायो आरो।
औ
आरो थाइजौ बिफां जों थाइजौ बिफांफोरखौबो जेन'बा बन जन्नाय मानाय बेफोरबायदि बिदियाव बाहायनाय जायो आरो ना।
औ ओमफ्राय बिदिनो जेनबा नोंथां मोननाव जेबा खान्थाल बिफांं जेनबा खान्थालखौ मारै गायो बेनिारसेबो खोनथानो होन नामा?
खान्थाल बिफां बुंब्ला ओरैनोथ' बेगर बेगरनिफ्राय रज फ्राय माराबो रज'योना जेन'बा बेफोरो माखासे फुलिफोर खौ जों गायनाय जायो आरो दा बेफोर गिदिर खान्थाल बिफांखौथ' बुंनो थाङोबा जेनेबा एसे गिदिर गिदिर जायो खान्थाल बिफाङाबो। दा बेफोरनिफ्राय जों बिदिनो थखथाफोर बारनाय जायो आरो आरो बे खोरखि दरजा बेफोरबायदि बानायनायाव एसे हेफाजाब होयो आरो। आरो बिफां लाइफां होन्नानै बुङोब्ला जेन'बा जों सुबुं माहारिया जेन'बा बबेबा जायगायाव सान्दुं गोसा जायगायाव थांदों। अब्ला जों बे बिफांनि बिफां-लाइफांनि साया सायख्लुम बेफोरबायदियाव। थानानैनो जों। गाव गावनि गोसोखौ एसे सान्थि लाखिनो हायो आरो बिदिनो सानदुं गोसा बारग'नो हायो आरो। दा नोंथाङाथ' आंद्राय बेफोरबायदि खोथाफोरखौ खौ मोनथिबाय बिफां लाइफां सयाव दा नोंथाङाबो माखासे खोन्थाना होदो दे।
औ खोन्था जागोन नोंथां ओ बिदिनो नोंथांनो माखासे खोन्थालांखांबाय ओमफ्राय बिदिनो बिफां लाइफां होननानै बुङोबा जोंनि ओनसोलथिं बांसिन मोननाय जायो। बिदिनो ओ साल सालखौ बिदिनो फांसे फांनै मोनो आरो नोंथां ओमफ्राय बिदिनो
औ
गाम्बारि मोनो जियालाइ दलर निस्थां ओमफ्राय बिदिनो थाइजौ खान्थाल गय मानि बेफोर जोंनि गामि ओनसोलाव जा बिफां लाइफां मोनो माने बेफोरखौ मोननाय जायो आरोखि नोंथां।
होम।
ओमफ्राय बिदिनो जोङो ओ। साल बिफां साल बिफां होननानै बुङोब्ला जोङो साल बिफांखौथ' जों आथिखालाव बारा मोननाय जाला बेखौथ' मिथिग नोंथाङाबो बिदिनो साल बिफाङा जेनेबा मानि थाखाय ओ खम जादों होननानै बुङोब्ला बिदिनो गोबां ओ बिफां लाइफां जेनेबा ओ जेनेबा साल बिफाङाथ' बेसेन गोसा बेफोरखौ मानि सुबुंफोराथ' जेनेबा जा जिनिसा ओ बांसिन ओ गोनांथि मानि बेखौसो जेनेबा बांसिन जेनेबा। बबे जिनिसा साबसिन बेखौसो दानि जुगावथ' बाहायनायखौ जों नुनो मोनो माने बिदिनो थिग बेदिनो साल बिफांजों जेनेबा जा जिनिस बानायो जेनेबा जा जिनिस जिराद सियार टेबोल सथा बाथाम न' लुनाय बेफोर गासिबाव जेनेबा मा जिनिस बानाय माने बियो जोबोर जुग जुग जुग बोसोरो आरोखिना माने आलदा बिफांफोरनिफ्राय माने डाबल मानि गोबां जुग जुग बोसोर जोरो आरोखि जायनि जाहनाव बिनि ओ बिफां लाइफां गोबां सुबुंफोरा बाहायनो हमबाय ओमफ्राय बाहायनानै माने गोबां मानि बे बिफांखौल' गोबां सुबुंफोर बाहायनो हमो नाथाय बे बिफां खौ माने गायफिनाखै आरो माने गायफिननायाव गैयाखै माने दानफायदों दानफायोसो दानफायनानै माने बे बिफांखौ मानि ओ माबाफिनाखै आरो गायफिनाखै जायनि जाउनाव मानि बिनि बिफाङा खम जानायखौ जों नुनो मोनबाय आरोखि आथिखालाव ओमफ्राय बिदिनो साला मानि फांसे साल बिफां गायनोबा मानि गोबां जुग जुग बोसोर नांगौ आरोखि मानि ओमफ्राय जायनि जााहनाव मानि सुबुंफोरा बेफोरखौ गायफिना जायनि जााहोनाव साल बिफाङाव खमायनायखौ जों नुनो मोनबाय लोगोसे बिदिनो गय गय फिथां फिफां होननानै बुङोब्ला जोङो गयखौ जों नुनो मोनो बांसिन ओनसोलावनो जोंनि गामि ओनसोलाव बांसिनावनो जों गय बिफांखौ नुनो मोननाय जायो बिदिनो गय फिफां होननानै बुङोबाथ' जोङो गय बिफांखौ मानो थाखाय गायो होननानै बुङोबा जोङो गय बिफांनिफ्राय रां आरजिनो थाखाय गायनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो गय फिथाइनिफ्राय गय फिथाइखौ जोङो फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो बिदिनो गय फिथाइजों जोङो गय बिगुर नांगौ रं बानायनाय कालार बानायनाय बिदिनो गय फिथाइजों गय सफारि बिदिनो बायदिसिना बानायनाय मेथाइ बानायनाय बेफोरावबो जों बाहायो होननायखौ जों खोनानो मोनो बिदिनो जों गय फिथाइखौ गोथाङाव फानो गोमोनावबो खावनानै फाननायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो गयखौ खावनानै फानोबा जों बांसिन रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो ओमफ्राय थेवबो जोङो गयखौ बिदिनो गय फिथाइ गोथांखौ जों बांसिन फाननायखौ नुनो मोनो आरोखि ना
ओ
बिदिनो गय फिथाइ होननानै बुङोब्ला जेनेबा गयखौ जेनेबा मारै गायो होननानै बुङोब्ला गिबियाव मानि ओ गयखौ जेब्ला गया गोरा जायो रायो अब्ला माने बे समाव माने गयखौ हा सिङाव फबनाय जायो गिबियाव ओमफ्राय बिदिनो फबनानै मानि उनाव गया लासैनो सेवो आरो ओमफ्राय बिदिनो सेव सेवनानै माने गोबां गयखौ गायनाय जायो बाव थाइसे थाइनैल' गायनाय जाया माने गोबां गय बुरजा मानि जावैनाय जायो बेखौ जावैनाय होनो गयखौ ओमफ्राय बिदिनो हा सिङाव फबनानै दोनो आरोना बिदिनो फबनानै सेवगारनानै गाजा खिलियो बिनो गाजा खिलिनानै बिनो लासैनो बिफां महर देरो ओमफ्राय जेब्ला बे बिफाङा लासै देरबोयो अब्ला बेखौ गायस्लायनांगौ बिदिनो गायस्लायनानै खेबथाम खेबब्रैसो गायस्लायनांगौ गयखौ इसां थाब गायस्लाय एसेबां मानि गया थाब फिथाइ होनायखौ जों नुनो मोनो बिनि थाखायनो जों गयखौ इसेबां हागौ इसेबां थाब गायस्लायनांगौ ओमफ्राय बिदिनो जेरै सिगुनफोर सिगुनफ्राबो गोबां गोरा जायो बेफोरखौबो जोङो आथिखालाव बारा नुनो मोननाय जाला ओ बिदिनो सिगुनखौ मानि गोबां ओ बागान खालामामनायखौबो जों नुनो मोनो आथिखालाव बागान खालामोबा माने बेनि गेजेरावबो मानि बेखौ बोसोर बोसोर गायनानै माने रां आरजिनो हायो आरोखि सिगुन बिफांजोंनो ओमफ्राय बिदिनो ओ गोबां बिफांफोर दंबावो जेरै खान्थाब बिफांफोर ज खान्थाब बिफाङा जोंनो फिथाइ होनायजों लोगोसे मानि गोबां ओ दंफां बायदिसिना बानायनायावबो हेफाजाब होयो आरोखि सिगुन बिफाङा
उम
ओमफ्राय बिदिनो ओ खान्थाल बिफांखौ बुंदोंमोन नोंथांनाव खान्थाल बिफांनि माने फिथाइ होनायजों लोगोसे गोबां दंफां बायदिसिना थख्ला बायदिसिना बानायनायबो हेफाजाब होयो ओ माबाया ओ खान्थाल फिफांङा ओमफ्राय बिदिनो दंबावो जिया माने जिया लाइ दलर ओ निस्थांफोरखौ माने जोंनि गोबां ओनसोलाव मानि माखासे आलदा आलदा ओनसोलाव मानि बागान बानायनायखौ नुनो मोनो आरोखि नोंथां
औ
बिदिनो बागान बाननानै माने आथिखालाव बिदि फिफां लाइफां गायनानैबो माने गोबां रां आरजिनो हायो आरो आथिखालाव मानो होनबा जोंङो आथिखालाव ओ रांनि थाखायसो मानि गासिबो जिनिसखौ मावजोबो नालाय बांसिनानो बिदिनो सोरबा गोबां फिफां लाइफां सोरबा गोबां फिथाइ सामथायाइ मानि गोबां माने आथिालाव फिफां लाइफां गयनानैबो गोबां रां आरजिनो हायो आरोखि नोंथां अब्ला ओ नोंथां जोंना समाबो जाबाय सावरायनायखौ बावनो दोनथ'जासिगोन नामा नोंथां?
औ औ दोनथ' जासिगोन दे नोंथां औ दे नोंथां।